औ
औ नोंथां
खानादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
खबर सबरफ्रा मोजां ना नोंथां
दा बर्थमानथ' मोजाङानो दङ दे नोंथां औ गासैबो थिग थाकानो नोंथांना
आंहाबो मोजां गारि गेजेरावनो दं नोंथां
औ फुंनि साहा बा ओंखामफोर जाखांबाय नोंथां
फुंनि साखौ ज' लोंखांबाय ओंखाम‌ जाथनाय जायाखै
औ
नोंथांमोननिखै आब मावजेनबायना दायो माय गायजोबाय नोंथां
नोंथां जोंनिथिंथ' गायथ'वाखै नाथाय एसे हालेवनायफोरा फोरा जागायबाय आरो माने साननैसो उनाव जासिगोन दा बर्थमान गायथ'वाखै आरो खोथियाफोराबो जौवाखै नालाय रायाखै ओंखायनो माने जाथ'वाखै आरो दामानि
जोंखैबो बिदि नोंथां
औ गायथ'नाय जायाखैना
खोथिया जाबाय ना मानो बे खोथियाखौ फिसा फिसा फुनानै आरो गायफिनानै गायफिनो ना माइ
औ नोंसोरना जगायो ओ जगायो आरोना
अ बेखौ मावबाय आरो सोरबा सोरबा खायफा खायफा मावबाय मावहोलांबाय
खालामनाय ना मा होनो
औ खासि खामनाय औ बिदि फामबाय आरो माने दायो
मा होनदो नोंथां?
दैनि प्रब्लेम गैया दा नोंथां मोननिजा?
अ जोंनिथिं दैनि प्रब्लेमा दङ नोंथां एसे मानोना ओ जोंनिथिं ओ बिदि माने गिदिर दैमा बा अबेबा दैसानिफ्राय ओ दैमानिफ्राय बा लैथोनिफ्राय दै फैग्रा जोंनाव माने लामा गैया। जोंना अखा हादै अख अखा हायोब्लासो जोंना ओ दंग' फिसा दं ओ दुब्लि गेजेरजों बेजों दै फोयो। ओ अखा माने अखा हायाबाथाय जोंनाव दै मोना आरो दैनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो। ओ थेवबो दा आथिखालाव ओ माखासे ओ बै आ सरखारनिफ्राय मोननाय सलारखौ लाबाय मा बेखौ बहायबाय ओ बेजोंनो माने खोथियाफोरखौ फोयो ओमफ्राय लोगोसे दे ओ माइखौबो बेजोंनो गायोसै आरो माने बांसिनानो।
जोंखिजा दै फैयो माने हाजोनिफ्राय लाबोनायर लाबोयो आरो दैेख'हाय
औ नोंसोरना होमबा हाजोनिफ्राय फैयोना मोजां औ औ औ औ दाथ' होमबा नोंसोनाव नों नोंथांमोननियाव ओ दै दैनि आंखाल गैया?
आंखाल थ' इसिबां नंद्राया जायो सम सम माने ओइ थेनिया हाय अखा गिदिर हाबाथाय दैया गिदिर फैबाथाय बायलाङोना?
औ माने
फे आरो दुब्लियावहाय फोथाराव
ओ औ माथावरिया बायलाङो आरो ना
खोनाया बायबाथाय
औ औ
माथावरि बुंजायामा नोंथां मानोना बारा दिग थैनाय जायाना।
औ औ औ
दैयावसो थे थेना लायो अन्थाइ बोरैनो थेथेया आरो
औ अ नोंथां अ माने अन्थाइबारियाव थि खेबथेनानै लानानै फैयो आरोना दै माबानिफ्राय दैमानिफ्राय। औ ओमफा औ औ ओमफ्राय जुदि बांद्राय दै दै देरोब्ला माने बै थे-थेनानै दोननाया बायलाङो आरो ना अब्लानिया ओ दैया ओ दंग'जों फैनायाव माने गैया जायो ओमफ्राय दुब्लियाव दु-दु आंखाल जायो दैनि। औ नोंसोरनिथिं नोंथांमोनथि मा मा आबाद मावो नोंथां?
जों बेथ' द दैज्लां समाव बिदिनो माइ आबादखौनो मावो गासैबो
औ
बेनिफ्राय मेसेङाव मावो सबाया सिबिं बेसर बायदिसिना माव आद मावो आरो माने
औ औ औ औ
बिदि मावनाय जायो
औ बिदिनो नोंथाङा जोंनिथिंबो बेनो दैज्लाङाव माने गासैबो ओ माइखौनो गायजोबो ओ जेसेबांखिनि दुब्लि फोथार दं गासै गासैयावबो माइ आबादखौनो मावो ओमफ्राय ओ बिथिं मेसें मेसें बोथोरनि मेसें बोथोराव जों बायदिसिना माइबो गायो मेसें बोथोरनि माइ गायो बांसिन ओ फ्राय ओमफ्राय आरो माखासेया जुखाम गायो मैगं थाइगं ओ बानलु ओ भिन्दि आलु ओ हायजें हो बायदिसिना गायो ओ ओ ओमफाय ओ बिनि उनावहाय ओ बिदिनो माखासे ओ मावो आरो आबाद गुबुन गुबुन नोंथांमोननियाव ओ बागानफोर दं नामा आरो ओरैनो साहा बागान
साहा बागान दं दंनाया
गोबां दंसो गारोखोमा ना नोंथांमोनथिं
औ दं खाथियावबो मोनसे गिदिर दं आरो गामियावबो दं
औ
आरो बै मा होनो बे फेक्ट'रियानो जोंनि खाथि जायो एसे जोंनि खाथि
औ औ माने ओ साहा बानायग्रा फेक्ट'रि दं आरोना
नोंथाङा महा लक्समि बे टि स्टेटखौ मिथियो दा?
औ खोनादों खोनानाया नोंथां खिन्थु नुफेराखै थांफेराखै औ औ औ
बे माने बुहुत गिदिर माने बियो महा लक्समि टि स्टेट बे खाथिया जोंनि खाथियाथार आरो माने बियो
औ मोजां
औ जोंनि गाहायाव जायो बे एसे
ओ‌ साहा बिलाइफोरखौ हैनायाव ओ प्रब्लेम जाया आरो ना खाथियावनो मोजां आबादारिफोरा
आबादारि माने ओरै दं लांग्रा बुबोयो लांफैयो माने बायस'ना लांफैयो बिथां माखासे
अ अ अ माने औ खानानैल' दोननांगौ आरोना मालाय बिसोरनो गावसोरनो फैनानै लांफैयो औ
औ गारि लाना फैसिगोन गावसोर लांफैसिगोन आरो
औ
बे मालिकआ खानाल दोननांगौ आरो
औ औ
ओमफाय जोंनिथिंबो औ जोंनि थिंबो दङ दंनाया न'फा न'नै बांद्राय गैया न'फा न'नै एसे एसे दं जोंनाव बिदिनो खायसे सिगाङाव माइ गायोमोन नाथाय दैनि थाखाय खस्थ' माइ गायनो हाला औ दायो माने ओ बे साहा बागानखौनो खालामबाय ओ साहा बागानखौ खालामबाय आरो माइनि सोलायै मिथिनाय मिथिनाय बायदिबा गोबां मुलाम्फा जायो होननाय खोनादों
औ सफता औ मानोना बिसिना सब्थायाव सब्था मोनो नालायथो
आरो नोंथांमोननिखै गयबागान गैया नामा गय बागानफोर
नोंथाङा जोंनिथिं दङ बेबायदि नाथाय बांद्राय गिदिर गिदिर बिदि गय बागान गैया जोंना ओरैनो न' न' बिथायावनो दखरसे दखरसे माने बयनावबो दङ आरो एसे एसे माने बांद्राय बिदि गिदिर बिघा बिघा माने गिदिर बागान गैया जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव
जोंखै दं न'खरथाम न'खरब्रैसो दंखोमा जोंखै इदि गिदिर गिदिर गिदिर गय बागाना
औ आथिखालाव गय बागानावबो गोबां मुलाम्फा दंना
औ मुलाम्फा दं
बानायनो हायोबा मोजां
औ
नाथाय मा खालामनो औ औ औ आथिखालाव ओ हाफोराबो खमिलांबाय नालाय
औ खमिबाय गयआथ' आरो फांसेआवनो बुहुद केजि ओंखारोना सोरबासो गाहाम ओंखारो फांसेयावनो फास केजि गाहाम फारलासे गाहाम
नंगौ नंगौ ओंखारो नोंथां दस केजि गाहाम फन्द्र' केजि गाहाम ओंखारो मोजां थायोब्ला
औ
औ
जुदि फांसन ओंखारोबा आरो बे बिगायावबा बेसेबां
औ औ गोबां थायो
औ अब्ला साननानै नायदो बुहुत लाब दं माने
लाब दङ माने ओ खरसा जोंनि बिनि खरसाया खम ओमफ्राय मावनांगौ बारा गैया खस्थ खम माने बोसोराव जों खनसे जेखि जाया मोनख हागोन आरो बेनिफ्राय औ मुलामफा औ
ने मोनना होननाय खोथा गैखाया मानेहाय
बेफोरखो माने बेफोरखौ मावोब्लाबो बिराद माने साख्रि बाख्रि मावनायनिख्रुय बुंनो थाङोबा बेफोरखौ जुदि मोजाङै मावनानै लानो हायोबा बांसिन मुलाम्फा दं आरो ना
औ दं बांसिन दं
बेनो आरो जोंनि बांसिनानो आथिखालाव माने आबादखौ गारनानै आबादखौ मावनो बायो साख्रि बाख्रिखौल नायगिरबाय थायो
औ
आबादावबो गोबां मुलाम्फा दं आबादजोंबो जों नोंनि जिउखौ नों माने स्टेेनडार्ड खालामनो हायो माने ओ दोहोनि खालामनानै नोङो लानो हायो गावखौ औ
बिदिनो गावबा गाव माबासै आरो गाबाव सयस गाबाव बासिनायसै
बेबो नंगौ नोंथां औ गावब गावनि मोनसे ओ थांखि थायो नालाय लुबैनाय थायो
औ लुबैनाय
बेजोंनो आरो आरो खायसेया मा होनो ओ बेखौ मावनो गोसोब्लाबो हा गैया
औ
ओ जायनि जाहोनाव मावनो ह हाया आलदा-आलदाखौ नायगिरनांगौ जायो बा साख्रि बाख्रिनि फारसे होसोनांगौ जायो बेबायदिसो आरो
प्रब्लेमाथ जाखायो बयनियावबो
औ औ
गावनि साननाय बायदि जायथ नागिरखाया बांसिनानो
औ नों नों नोंथांमोनथिंथ बै ओ आबादफोरखौ मेसेंनि मैगं थाइगं बायदिसिना आबादफोरखौ बांसिनखौनो अरुणाचलाव हरोखोमा न ओजों नोंसोरनाथ अरुणाचल खाथि जायोना ओरैनोजाय
अरुणाचलथ खाथि जायो
चलाव हरो नामा सापलाय
साफायाव थांया जिखुनु जाया जों बाजाराव फाननाय जायो आरो
औ औ औ
बाजाराव माखासे पाय बेफार दायो बिथाङा बायसयो म खौ मायाव हरो गावसोरखौ ना गावसोरनो फानफिनो ना बेलेगाव साफ्लाय खालामो मिथि साप्लाायथ थांखागोन मानोना बे एफा बुरजाखौलाय बहाथो बे जायगायावनो फाननो
औ औ
थुखलाय आरो
औ
बिदिनो जानांगौ साप्लाय खालामना जानो हागौ आरो।
औ
आनदासाव हाय
औ
बुंनोथ हाला
औ
आरो बहाथो जायगानि बेसुथुखौ जायगायाव फाननो
औ जायगायाव आरो आ औ मानोना बेयावथ' जेरैबो ओ एभेललेबेल नालाय बिसोर आलदायाव साबलाय हरसिग सिगोन ओं आलदायाव हरबासो आरो बिनि बेसेनखौबो बांसिन मोनगोन। मुलाम्फा मोनगोन
औ बिदिनो जागोन। जासिगोन ना होमबा नोंथां
अ दे होनोमबा दे नोंथां। दोनथ'नोसै दे। दे